हेलौ, औ नों खोनादों ना नोंथां?
औ दे बे समाव जों
खोनादों नोंथां खोनादों।
बर'फोरनि जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनायनि बागै सावरायदिनि।
औ खोनादों नोंथां।
ए बर'फोरनि जानाय एबा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनो, नोंथाङा बे समाव बुंनो हागोन बर'फोरनि जानाय लोंनाय आरो औ गाननाय जोमनायनि बागै नोंथाङा बे समाव बुंनो हागोन। खोनादों? हेलौ
औ औ दे जानाय, औ खोनादों नोंथां, औ खोनादों नोंथां, औ दा जोंहा बर'
औ जोङो ओ
औ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा गुबैयै मेनलि अनला दाउ आरो औवा मेवाइ, अमा बेदर नारजि, सबाय साम', बेफोरखौ जोङो गुबैयै जोंनि बर' हारिनि जा ग्रा होननानै मिथिनाय जायो नोंथां। आरो जोंहा गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा हौवासा हौवाफ्रा गामसा आरो आर'नाइ ओमफ्राय हिनजावसाफोरनि थाखाय दख'ना फास्रा, आर'नाइ, ब्लाउस बेफोरखौ जोङो मोननाय जायो नोंथां।
उम।
दा जोंहा बर'नि सिनायथि मोननाय मो-ओ जोंखौ बर' होननानै सिनायजायो होमब्ला आर'नाइजों नङा होमबा आर'नाइ गाम- सा दख'नाफोरजों दा बेफोरनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि सिनायथि नोंथां। दा आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोंहा जाग्रा हिसाबै जोंहा सिगाङावनो आं बुंलांनाय बायदि अनला दाउ, सबाय सामु बेफोर थाहैबाय। आरो गुबैयै जोंहा बर' हारियाव जोंहा जौ जौ खौ जोंहा लोंग्रा होननानै मिथिनाय जायो। औ खोनादों नोंथां?
नोंनिखौ बारा खोनायाखै जि लासै खोनादों।
अ मानोबा बिदि जादोंथाय नोंथां।
औ
होमबा नों एसे बुंहरनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय थारैनो बेफोर गाैबो सैथो। ओ जोङो बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मोननो हायो गिबियाव नोंथाङा बुंनाय बादि अनला अनलायाथ' बर'फोरनि बयजोंबो अनसायजानाय बा मोजां मोनजानाय जोङो बुंनो हायो दायो जोंहा दैज्लां बोथोर बेयाव जोङो मोननो हायो औवा मेवाइ औवा मेवाइजों अनला लाजों जाफानो गोबाङा मोजां मोनो आरो बे बेजोंनो लोगोसे साम'जों सबायजों आरो सबायजों दावजों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि अन अनला जोङो जानो हायो आरो अनलाखौ जोङो माबोरै मेवा अनलाखौ जोङो मा माबोरै सङो होन्नानै बुङोब्ला जोङो बेखौ खारैजोंबो संनो हायो बा जोङो थावजोंबो जोङो संनो हायो। जोङो माजों जानो गोसो बेजोंबो जानो हायो जेनेबा नोङो ओ बे अनलाखौ दाउजोंबो जानो हागोन बा ना जोंबो जानो हागोन बा अमाजोंबो जानो हागोन आरो जिहेथु जोंहा बर' हारिया गावनि आंगो जानाय दङ जेरैहाय नारजि अमा ना अमा गोरान नारजि थालिर फस्ला फोर बेखौबो जानानै बर'फोरा गोबांथार बेबायदि मोजां मोनो आरो दिनै जोंनि बे बर'फोरनि मैगंफोरखौ जानो थाखायनो गोबां गुबुन जायफोरा संनो रोङा बा जायफोरा मोनजाफेराखै जायफोरनियाव बेफोर बेबायदि अनलाफोर जानाय गैया नै बैसोर बादि सुबुंफोरा जोंनि बर'
औ औ
नुनो मोनदों आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथिखौ जोङो गुबुननि सिगाङाव होनो हादों। दों होननानै आं मोनथिनो हायो आरो बियो जोंनि मोनसे गोग्गाथाव खामानि होननानै जों बुंनो नांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबो बुंलांखाबाय। जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना गानो फालि लायो आर'नाइ लायो। यो हौवाफोरा गामसा गा गाननो आरो बिदिनो आर'नाइनि वेस कटफोर गाननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बे गासै जों गुबुन जोङो
औ हेल' हेल'
जोंनि बर' आइजोफोरा बे दख'नाखौ गाव गावनो दानानै एबा गाव गावनो बानायनानै गानो बेखौ सोरनिफ्रायबा बायनो गोनां बेबायदि नङा दिनै जोङो न'आवनो दानो हायो। जेनेबा मोनसे हि दानोब्ला हमना ला जोङो माथानि दख'नाफोर दागोन। बे दखनाफोरखौ जोङो न'आवनो ओ खुन्दुं लाबोनानै बेखौ माखासे माइरंनि बा खाम संनानै बा आटाफोरजों बेबायदि मार होनो हायो आरो मार होनानै बेखौ जोङो सान्दुाव दसे फोराननानै आरो जोङो बेखौ सान्दुंआव फोराननानै मुस्राजों सोरखियाव सोनानै जोङो जथरजों बेबायदि सानानै आरो बिनि उनाव जोङो सोंनो हायो आरो सोंखांनायनि उनाव जोङो नो खननो हायो आरो नो खननानै जोङो बेखौ इसानसालियाव एबा दारहालाव ज जायखौ जों औवा एबा दंफांजों बानायनाय जायो बेयावहाय जोङो खाफ्रानानै जोङो हिखौ दानो हायो। आरो जोङो बेबायदि मोननो हायो आगोलनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनो बानायनानै लादों गाव गाव गावनो दानानै गानदों आरो बेजोंनो लोगोसे हौवाफोरनि थाखायबो बेबायदि गामसाफोर दानानै बेबायदि गानहोनायखौ जों नुुनो मोनदों। आरो गाव गाव गाननायजों लोगोसे गाव गावनि थाखाय बेबायदि ओ गुबुननो थाखायबो फाननो हानाय बा रांखाव जों सोलायनाय बेबायदि नुनो मोनदों आरो बेबायदि बेफोरबायदि फाननानैबो रांखावरि आरजिनाय खौबो जोङो नुनो मोनदों। जेरैहाय ओ जोंनि गामिफोराव गोबां आइजोफोरा इ सान दायो। गोबां सिफोर दायो इन्दि फालिफोर दायो दख'नाफोर दायो। बेफोरजों रांखावरिबो आरजि फारसेथिं गाव गावनि हारिनि मोनसे जि सिनायथि बे बो लाखिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो। जोंहा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनायफोर दं। आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननाय जोमनायफोर दङ जोङो बेखौ लानानै जोङो गुबुननि सिगाङाव जों सिनायथि होनो हायो आरो। बिदिनो जोंहा साहाफोरजों जाग्रा हिसाबै जों बर'फोरा गुबैयै फिथा लावदुम जायोना फिथा लावदुमखौ जोंनि बर'फोरा जायो आरो बेखौ जोंनि बर'फोरनि मोनसे सिनायथि होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो नायोब्ला मोनबावो जोंनि बर'फोरा गोबां जों मिथिस'यै बेबायदि जानायफोर दङ जेरैहाय खां ख्राय ना दुब्लिफोराव जोङो मोनो बेखौबो जोंनि बर'फोरा जायो। आरो गुबुना जायाब्लाबो जोंनि बर'फोरा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो। नोंथाङा बे समाव बुंहरनो हागोन
बुंलांनाय बायदिनो जोंहा गाननाय जोमनायफोराबो गोबाङैनो दावगालांनाय आरो जोंहा न'फ्राव दानाय लुनाय बेफार फालांगियाव बाहायनाय खौ नुदों नङा होमबा नोंथां।
औ
औ दा थिग बिदिनो जानाय लोंनायफ्राबो जोंहा सबाय साम' अनला दाउ दा बे जों बुंलांनाय बायदिनो गोबां जोंहा गोजौ थाखोआव सिनायथि मोनबाय जोंहा बर' हारिनि जाग्रा हिसाबै दा जोंहा लोंनाय हिसाबावबो जोंहा जुमायफोरखौ जोंहा जोंनि आबै आबौमोन बा आनैमोना बानायो। दा बेखौबो जोंहा गोजौ थाखोआव जि आइ टेक मोनबाय जोंहा जे बर' हारिनि सिनायथि हिसाबै जे बर' फोर बेखौ लोंनाय जायो होननानै जोंहा फोरबोफोराव मागो दमासि बा बैसागोफोराव माबा मोनसे फोर फोरबोफोर जायोब्ला जोंहा बे जुमाय आरो जोंनि बर'निनो ट्रेडिसिनेल जाग्रा जा जानायफोरखौ जों नुयो बेफोरखौ जोंहा गोजौ थाखोआवबो सिनायथि मोनबाय जेला दा बेफोरखौ जोङो बेफार फालांगियावबो इसे बाहायजेनन्नाय जाहैबाय जों बेखौ नुनो मोनो। आरो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायावबो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनि बे आर'नाइ दख'ना गामसाफ्रा दा जोंहा ओ जोंनि हारियावनो जोंनि ओब ओ जा हादर बे हादर नाङैनो जोंहा सिनायथि मोनबाय आरो बि खौ गोबां सुबुंफ्रानो अनसायदोंबो आरो सोरहाबाफोर ओ बाहायनायखौबो जों नुनो मोनदों गुबुन हारिफोरखौबो जोंनि बे जा आर'नाइखौ। दा जोंहा ओ बे मोनसे गोग्गाथाव जोंनि थाखाय जोंनि हारिनि थाख खाय। दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जों जाग्राफोरनि बेलायावबो जोंहा गोबां जाग्राफोर दंबावो जायखौ जोङो दिन्थिनो गोनां दङ नङा होमबा नोंथां?
उम्म उम्म उम्म।
जायखौ जोंहा दाबोनो जोंनि बर'निमोन होननानै जोंहा सिनायथि मोनाखै बे बेफोरखौबो जोंहा दिन्थिनो दं हमनानै ला जोंहा ओ खोरदै ओ खोरदैजों ओ खांख्राइ खांख्राइ खांख्राइ मेलेमफोरखो जों दिहुनन्नानै ओ खाम्रेंगा फिथाइजों जों जायो नङा होमबा? खोरदैजों औ थिग बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन फिथाइफोर दंबावो। ओ बेफोरखौबो जोंहा दिन्थिनांगौ। गोबां फिथाइ सामथाइ जा जोंनि बर'फ्रा हाग्रानिफ्राय लायबोनानै जोंहा जानायाव जानायनि थाखाय बाहायो बेफोरखौथ' गुबुनफ्रा मिथिया जोंहा बेखौ गोबाङै दंबावो जोंहा जाय जानायाव बाहायो बेखौ जोंहा दिन्थिनांगौ दङ।
उम्म।
दा नोंथांमोननिखै ओरैनो माबायदि माबायदि फिथाइखौ जाग्रा महरै जोंहा जोंनि बर' हारियावल' बाहायो गुबुनफ्रा मिथिया बायदि नोंथां?
औ गुबुना जायो ना जाया आं मिथिया नाथाय दायोथ' दैज्लां बोथोर नालाय खान्थाल थाइजौ बेफोरखौथ' जाखायो खान्थाल थाइजौ जायो। ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि खामरेंगा बेखौबो जायो। थालिर जोंनि बारियावनो मोननाय आरो सफारि ओं बेबायदिनो जायो जि फिथाइखौ मोनो बेखौनो जायो जेनेबा जोंनियाव द्रागन फोर खेति खालामो नालाय बेफ खुबु जायो स्त्र'बेरिफोर खेति खामो बेखौबो जायो तरबुज खेति खालाम बेखौबो जायो।
औ नोंथां औ औ।
बे ओम फिथाइ खिनिखौनो जाजोबनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ दे होमबा नोंथांनि सि बेयावनो जों दोनथ'नोसै नामा?
अ' बे समाव जोङो बर' हारिनि जानाय लोंनाय एबा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां औ औ। औ दे साबायखर नोंथां औ।